औ हेल
औ खोनादों।
औ औ खोनादों नोंथां ओ मा खालामदों नोंथां।
ओ नोंथांनिया ओ एसेओ खोनायाखै मोजाङै ओ नोंथांनि साउना मोजाङै फैयाखै नोंथां
अ अ अ जागोन दे बा दोन
औ औ औ खोनाबाय नोंथां मा खालामदों नोंथां।
अ अ बिदिब्ला जोङो ओ आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा।
देलाय नोंथां जागोन दे।
बिदिब्ला जोङो ओ थालिर बिफांनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नङा होनबा नोंथां।
दे जागोन दे निसय
औ औ ओ थालिर बिफांनि सोमोन्दै हायोब्ला नोंथाङा एसे गुसुंमै फोरमायना होनो हागोन नामा
दे जागोन दे ओरैनोथ थालिर दंफां नङा होमबा थालिर बिफांखौ जाय। गुदिनि माने मोनसे आबाद महर। बेखौ जों बाहायो नङा होमबा। बेखौ हाय बेसिकेलि बांसिनै आङो फ्राय आ जोंनि नयावबो थानाय हिसाबै मोनो मोनदोंबो ओमफ्राय ओरैनोथ आबाद महरै दिनैसिमबो बाहायफेरनाय जायाखै आरो नङा होमबा।
औ औ
दा जेरैबायदि बिनि सायावहाय नोंथां बुंबाय दा बेखौ आं दा माने सुंथाबैबाबो बुंलांनोसै आरो थालिर होन्ना बुङोब्लाथ' जोङो अनेक रोखोमनि जों थालिरखौ मोननो हायो जेरै थालिरा जाहैबाय गिबियाव जों थालिर आथिया मोनो थालिर सिनि साम्फा मोनो मालभब मोनो थालिर हायथा मोनो थालिर दाउखा मोनो नङा होमबा दा बैफोरनि बेलायावहायनो गोबांथार माने आबाद महरै गोबां रोखोमनि थालिरफोरखौ जोङो इन्टारक्रप पिं खालामलायनायनि गेजेरजोंबो माने आबादाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो थ' बांसिनै जोङो दिनै ओ थालिर होनना बुङोब्ला जोंनि गामि एरियायावहाय नैबे जों साइडखौ जों माने आबाद महराव दासिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनाखै आरो
औ औ
गुबुन गुबुन जायगाफो ताव एसे एनै बेरायनानै नुदों बा मोन मिथिदों माने बै थालिर बिफांखौ माने आबाद महरै आथिखालाव माने गोबांथार बाहाययो आरो जायफोरनि गेजेरजों दा माने आबाद महरै बाहायनानै बिनिफ्राय गोबांथार रां आरजिनो हायो आरोखि
औ औ
ओरैनो नोंथाङा बे थालिर आबादफोरखौ बा थालिर आबादनि सायावहाय माबाफोर गियान फोर दं नामा?
ओ औ औ नोंथां ओ आंहाथ' इसिबां ओ गोथौ गियान गैया नाथाय जों थालिर बागाननि सोमोन्दै एसे फोरमाय जागोन नोंथां जेब्ला ओ जों जुदि थालिर बागान बानायनो थाङोब्ला नोंगौ जोंनो हाफोरा एसे गोजौबा मोजां जायो ओ जेतु ओ जोङो बेवहाय जुदि जोङो ओ दै जमा जायि बायदि जिहेथु एसे गोजौ जायगायाव जुदि जों गायोब्ला जिहेथु जोंहा थालिरा दैफोरखौ जेसेबां गो थौनिफ्रायबाबो जोङो बोनो हाखायो दा जोङो थालिर फोरखौ जों गायोब्ला गोबां जोङो ओ जोथोन लानांगौ जायो जोङो गिबियावनो थालिर बागान बानायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ बेरा जुदि जों होग्रोखाना लानोहायोबा मोजां जायो।
मोजां जायो।
औवानि बेरा बा जाय जायखि जाया दिनैथ' गोबां ओ जोङो नुनो मोनखाबाय जोङो लहाफोरनि बा बायदिसिना जोङो आइरननि दिनै जे बा बायदिसि सिना जों नुनो मोनो बेफोरखौ जुदि जों गिबियावनो सोंनानै लायोब्ला बेनि उनाव जोङो थालिर फुलिखौ जोङो गुबुन ओ बागानफोरनिफ्राय लानानै फैनांगोन बा गोबां बिफां थानायफोर जायगानिफ्राय लाना फैनांगोन जोङो फुलि फिसा फिसा जुदि जोङो बेखौ जावनानै जोङो लानानै फैनानै गायफैनांगोन। लोगोसेनो जोङो बेवहाय गायबाल' जानाय नङा जिहेथु जोंहाथ' जोंनि जायगायाथ' ओरैनो मिथि खायो जोंफोर बर'फोरा जेराव ओ दैनि आंखाल गैया जेराव जोंहा हासारनि आंखाल गैया जोङो बेफोरबायदि सिदोमा हासार गोनां जायगायावसो थाखायो जिहे थु ओ जोंहा दैनि जेबो आंखाल गै गैया बेनिखायनो जोङो गायनाय समाव जोङो ओ हासारफोराबो दिनैनि समाव एसे गोनांथि जानानै फैबाय जोङो गायजेननाय समावनो जोङो बेराफोरखौ हो खाजोबना लायोब्ला आरो जोङो गायनाय समाव जुदि हासारफोरखौ होयोब्ला बिदिनो जोङो थालिर फानसेखौ ओ बिदिनो जोङो फिथाइ थाइजासिम जोङो मोजाङै सामलायनानै जोङो जेराव जोंङो थालिर गायनायनि खोथा बुङोब्ला जोङो ओ गोबां रोखोमनि जोङो ओ रोदोमनाय नुनो मोनो जोङो थालिर फांसे गायोब्ला जोंहा बेजों लोगोसे गोबां खाथि खाथियाव जोंहा फिसा फिसा फुलि रोदोमलां दंखायो नङा होनोमा नोंथां? जों बेफोरखौ जोङो दान फायजोबना होनांगोन जों जुदि मोनसे जुदि फार्म बानायनो लुगैदोंबा फार्म माने जोङो जुदि थालिर बागान जेराव नों जुदि फिथाइफोरखौ जों नों जुदि मोजाङै मोननो लुगैदोंब्ला अब्ला नोङो थालिर बिफांखौ नोङो दानफायजोबना नांगोन नोङो गुरि गुरियाव जुदि ओ गोबां रोखोमनि जुदि बिफांफोर रज'योब्ला गुबुन बिफांफोरखौथ' दोनखानो नाङा। दानफाय जोबनांगोन बे अब्ला जेब्ला हाग्राफोरखौ लोगोसे थालिर फिसा फिसा जुदि रज'योब्ला जेब्ला थालिरा ओ देरनानै गोजौ गोदोर जागोन अब्ला बेहाय जेब्ला नाखि फिथाइ थायगोन अब्ला नोङो बेवहाय थालिर फुलिखौ फांसे लाखिजायो आरोना जेनेबा जाहाथे ओ फिथाइ थायखांनानै ओ बेखौ दानखांनानै मोननानै लांनाय लांनायनि उनाव जाहाथे बेवहाय आरोबाव फांसे बिफाङा थायो। बेनि थाखाय जों फांसे फुलि दोननो नांगोन लोगोसे जोङो बे फुलिया जेब्ला देरफुगोन अब्ला जों गोबां इउरिया बायदिसिनाफोरखौ जों जुदि होयोब्ला अब्ला नों थालिरनि जा सेहेरा जा महर बे ओरैबायदि गोसो गोगोम गोजौ गोगोम जाबोगोन माने बिनिफ्राय ओरैबायदि गिदिर गिदिर मैखुनफोरा ओंखारबोगोन फिथाइफोरा ओरैबायदि थायगोन नोङो मेक मेगसिमाम नोङो थालिर फांसेयाव आदा केजि इउरियाखौ होथारनांगौ आरो हायोब्ला
आतसा आतसा
बेबायदि नोंनि थालिरफोरा मोजां जाबोगोन जेराव नोङो गोग्गोम जेराव नोङो मोजाङै रां आरजिनो हागोन जोङो थालिरनि बाथ्राखौथ' जों मिथिखायो जोङो गिबियावनो जोङो थालिरखौ जुदि दानफायोब्ला बेवहाय जोङो गोथां फिथाइखौ जोङो लाङोब्ला जोङो रानानै जुदि बेखौ फानहैयोब्ला बेयाव बायदिसिना गेस होनानै फोमहोननानै जों फानहैनायखौ नुनो मोनो जों थखसेयावनो गोबां फैसा मोनो दिनै जोङो थालिरखौ ओरैबायदि जोङो बाहायो जों ओंख्रि जानाय हिसाबै बाहायो जों भाजा जानाय महरै बाहायो अ जों बायदिसिना जोङो बि जोङो मन्दिरफोराव दिनै जोङो थालिर नंङाबानो जाया जों थालिरखौ बाहायनो औ लोगोसेनो जोङो गावनि देहा जेब्ला थालिर होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो फिथाइ सामथायाइाव गोग्लैयो थालिरा जोंनि देहाखौ थालिरा ओरैबायाददि मोनसे ओ गेदेर बिबान दङ जायखौ ओ मानसिफ्रा गोबां बायो बेनि बेसेनाबो ओ दिनै एसे बांबोनो हमदों
औ औ
थालिर जोंहा थालिरफ्रा गोबां रोखोमनि दङ जेराव जोङो मालभगफोरनि खोथा बुंनो हायो स्नि सामफा नोंथाङा दानि मोजाङैनो बुंलांखाबाय दा जोङो जुदि बेबायदिनो थालिरखौ जों फोमोननाबो फानबाय जों गोथाङैबो फानबाय बेफोरबायदिनो जोङो गोबां जोंनि न'खरखौ जों जौगाहोनो हायो थालिरनि गेजेरजों बिदिनो जोङो थालिर बिफांखौबो जों गारजाया थालिर बिफां खौथ' जों गोदो गोदाय हाबाफोराव दना बायदिसिना बानायनानै जोङो ओंखामो नाथाय दिनैनि समाव जों जानाय नुवा नाथाय जोङो दिनै थालिर बिफांखौ मा खालायनो हायो जों खारै बानायनो हायो थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै जोङो बेखौ जुदि ओ सान्दुंङाव फोराननानै बेखौ अर सावोब्ला जों खारै महरै जों बेखौ बाहायनाय लोगोसे जोङो बेनि माथा जोंङो गारबावनो हाया बे मादाया मोजांसिनसो जाबावो माने खारैफोरनि थाखाय अब्ला जोंहा थालिर बिफाङा ओरैबायदि मोनसे जोंनि ओ बर'नि न'खराव ओरैबायदि मोनसे गेदेर नांगौथार जोंहा बिफां जायखौ जोङो जोंनि जिउआव जोङो ओ बाहायबाय थायो जोङो थालिर बिलाइफोरखौ जों बुंनो हायो जोङो थालिर बिलाइफोराव गोदो गोदायथ' जों जायोमोन ओंखामफोरखौनो नाथाय दिनैनि समाव जोङो थाल थगि फाथाल होननायफोराव जोङो बाहायनाय जायो लोगोसेनो जोङो गोदो गोदाय जोङो थालिरखौनो जोङो रुनानै जायोमोन ओंखाम गैयाब्लाथाय औ औ नाथाय जानायखौ नुनो मोना अब्लाबो दिनै थालिरखौ जोङो ओरैबायदि मोनसे ओ बागान बानायनानै दिनै जोंनि मानसिफोरा ओ गोबां रां रुफा लागा लागासिनो दङ बागान बानायदों ओ बारि बागान बानायनानै बेनि गेजे गेजेरजों ओ गेदेर बिबांनि जोङो रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा जिहेथु दिनै गोदान मुगायाव ओ माबायदिहाय जोंनि थालिर गायनायफोरा सोलायबोदों नामा गोदो गोदायनि माबायदि गायोमोन गोदो गोदाय आरो दिनैनि समाव माबायदि जालांखो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन नोंथां ओरैनो गोदो ओमफ्राय आथिखाल नङा होमबा बिनि सायावहाय जोङो सब बिथिङाव नायोब्लानो माने गोबांथार फारागथिखौ जों नुनो मोनसै आरो माने गोदोनिजों दानिजों बुहुद चेन्जेस जाबोजोबबाय माने सोलायनाया अनेक रोखोमनि फैबाय माने नट अनलि आबादनि खेथ्रआवल' नङा जोंनि रायजो जानायनि खेथ्रआवबो माने गोबांथार सोलायना फैदों आरो दा बेसिकेलि आं बै सोलायनायनि गुबै रिजनखौ नायोबा अब्ला माने जोंनि जिउ खांनायनि राहाखौ जोङो बांसिन इम्परटेन्ट खालामनानै नङा होमब्ला गावखौ बांसिन मोजां बांसिन न'खर खालामनो थांनायावनो माने बैफोरबायदि सानखांथाइखौ सोलिनायनि गेजेरजोंनो माने आथिखालनि आबादावबो माने बे बुस्थुआ गोहोम खोख्लैदों आरो मानो होनना बुङोब्ला नों खम जायगानि गेजेरावनो खम हानि गेजेरावनो बांसिन फसल मोननो लुबैनाय बा बांसिन आबाद मोननो लुबैनाय बा बांसिन आबाद दिरुननो लुबैनाया माने बयनिबो आबादारिफोरनि गोसोआव माने बेरखांदों आरो जायनि जाउनाव माने सब खेथिखौनो माने बांसिनै फ्राय बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन दरननो नाजानायावनो नाजानायावनो नाजानायावनो माने गुथाय गासिबो आबादखौनो माने आथिखालावहाय साइन्टिफिकेलि सिस्टेमजों थांनानै माने बांसिननिफ्राय बांसिन बांसिननिफ्राय बांसिन दरननो सेस्था खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो थिग बेफोरबायदिनो नै दिनै दा थालिर आबादनि बुङोब्ला माने बांसिनै थालिरआबादखौबो जों गोदो गोदायथ' जोंनि जायगाफ्रावहाय मा होनो बेफोरबायदि सिस्टेमेटिकेलि माने साइन्टिफिक सिस्टेमै माने मावनायखौनो जों नुनो मोनामोन आरो जायफोर गायोमोन रज'योमोन बैफोरखौनो एफा एनै आबदाल लालायनानै ओ दोननाय जायोमोन आरोखि जेरावनोखि माने जाथो जाथो सुबा जेरैनोखि दहाय नोंथाङा होनलांदों नङा होमबा फांसे बिफां गायनायनि जायगायाव फाय बिनि साखाथि जेरैबायदि फांथाम फांब्रै रज'यो अब्ला बैफोरखौ फिथाइ थाइजासिम बा बिबार लाहैजासिम माने दानफै दानफै दोनलांनाय जायोमोन नङा होमबा। फांसेल'खौनो दोननाय जायोमोन खिन्थु गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि सिस्टेमाव गैयामोन आरो खारन जों बिनि आबादनि सोमोन्दै जोंनाव नलेज गैयामोन नङा होमबा। दै बिनि बेलायाव बेहाय माने जों सिगांनि दिनावहाय माने एसे उनफिनना थानो गोनां जायोमोन आरो खिन्थु दा आथिखालावहाय बांसिन दर'नो नाजानायनि जाउनावनो माबायदि थाङोब्ला माबायदि मावब्ला बांसिन मोनो नैबेखौ सेस्था खालामनायाव माने बे बुस्थुआ सान थांनाय फैयो आरो दा थिग बेफोरबायदिनो माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलायनायाथ' थांगासिनो दंखायो दा दा नैखौ नायोब्ला माने मेनलि गुबै रिजोनफ्रा बेफोरनो आरो दा जोंनि माबाफ्रावबो गामि ओनसोलफ्रावबो बैफोरनि जिफोर ओ गोदान आदब खायदाजों दुरुननो नाजानाय आबाद नङा होमबा दा फ्राय जोंनि गामि ओनसोलावबो माने बेफोरदिनो ओ आबादखौ थालिरखौहाय गुबै आबाद महरै लायाब्लाबो माने जेफोर जनो ओंखारो बेफोरजों गोजोननो थाखाय माने एसे आदब खायदा दरननानै माने खम जायगानि गेजेराव खम बांसिन बिबांनि फिथाइफोरखौ दर'नो नाजानाया माने खोब नुनो मोनसै आरो माने
औ औ दा ओ नोंथाङा ओ गोबां फोरमायबाय ओ थालिर आबादनि सोमोन्दै दा नोंथांनिख्रुइ ओ नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय दा जोंहा जिहेथु समाबो गैला बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे दोनसै औ दे दे जोबोद गोजोननाय थाबाय